औ खोनादोंना?
हेलौ नोंथां?
औ खोनदों नोंथां।
गिबियावनो खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
दिनै आं नोंथाङाव फन खामनायनि जाहोनानो जादों जे आं नोंथाङा जों एसे न'खरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दानदिसेनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ होमबा आं जागायनोसै होमबा नोंथां? अ गि बियावनो आं नोंथांखौ ओ मोननैसो सोंथि सोंनो लुबैदों बे सोंथिनि गेजेरजों नोंथाङा आङो सोंनायनि फिनायखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ माबादि सोंनाय नोंथाङा सोंग्रोबा मोजां जागोन नामा?
औ नोंथां सोंथिया बेनो जि ओ न'खरनि बागै आरोना।
औ औ
जे न'खर गंसे जानो थाखाय मानि गोनांथि आरो नखरखौ माबादि सामलायनो थाखाय माबादि आइजोनि गोनांथि बा न'खरखौ माबायदि सामलायोबा मोजां जायो बेनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै बुंफुरना होब्ला मोज जां जागौ आरो नोंथां।
न'खर होनोब्लाथ' जों ओ बर' समाजाव गोदो गोनिफ्रायनो न'खर खुंनानै सोलिबो खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ न'खर हो नोब्ला जों गुबैयै आइजोनि बिहोमाखौ बांसिन होननांगोन गंसे न'खरखौ सालायनो थाखाय जोंहा आइजोनि गोनांथार जो नाय गासै जोंहा बि आखाइ दं नङा होनबा?
औ
बेफोरावथ' जोंहा आइ